ओनथां
हेलौ औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांङा दायो फ्रि दंना?
औ नोंथां औ आं दा ओरैनो दंथ'यो।
औ गिबियावन नोंथांनो ओ सानजुफु थिरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां औ।
उम नोंथांङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ निस्सय
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो सानदों नोंथांङा रेडि जागोन ना नोंथां?
अ जागोन नोंथां औ।
ओ जे जों ओ जोंनि सोरगिदिं जे जों थांनानै दं बेनि सोरगिदिं जे आबहावा दं बे आबहावानि बागै आ नोंथांङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां औ। ओ आबहावा होननानै बुंबाथ' जोंना आ जोंनि मिथिंगानि जि बिफां लाइफां आ दैमा दैसा
औ नोंथां
आरो बेजों लोगोसेनो जिब जुनार माने। क्षंक्षंचज्ञ बुंनो हायो आ आबहावानिफ्रायनो जों माने आ मिथिंगानिफ्रायनो जों माने गोबां मानेर हेफाजाबबो मोनो नालाय ओम जों जेरै हांलाबाय थानाय जि अक्सिजेन गेस जों बेखौबो माने आबहावानिफ्रायनो मोननाय जायो बुंनो थांङोबा जों बिफां लाइफांनिफ्राय। मोननाय जायो आरो आरो जों जि नागारनाय जे आ कार्बन डाइ अक्साइड जोंनि सिंनि बार बेखौ माने बिफां लाइफांङा आरो फिन बेखौनो लाफिननाय जायो आरो।
मानो बेबायदिनो जोंनिया ओ जिबायदि बोथोर बेयाव माने ओ गरम बोथोरनि समाव माने जों मिथिंगा बे आबहावाया माने जोंनि बो आ जि थासारि बेखौ माने मोजाङै माने लाखियो आरो
औ नोंथां
औ
अ नोंथाङा आबहावा गेब्रेंनायनि बागै एसे हागोन ना गिबियावनो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै माने आ दै गेब्रेंनायनि बागै एसे बुंग्रोनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन नोंथां औ अ दै गेब्रेंनाय होनना बुङोबा जोंना माने आथिखाल मुगायाव आ जि मुलि आ एबा रासायनारि मुलि हासार बेफोर माने गेब्रेंनायखौ बांसिन नुयो आरो माने अबबा आबाद फोथाराव जों माने मुलि सारो बेखौबो जों माने ओ अबेबा दै फ्राव बे दैमाफ्राव माने सुहैयो आरो जेरै आबाद फोथाराव जे मुलि हासार बाहायो जेरै हमना लादा हाग्रा थैनायनि मुलि आरो बेबायदिनो माखासे हासारफोर फोर माने सुस्रा लांनानै अबबा दै अबेबा बिलोफ्राव दैमाफ्राव माने बोहैलांनानै माने दैहा गेब्रेनाय नुनो मोनो आरो आरो बिनि अनगायैबो माखासे ओ गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि एबा खलखार खानाफोराव माने दैखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो जेरै लहानि बे इन्डास्ट्रिफ्राव माने दैखौ बाहायो आरो माने बेयाव जि दै गुदुं लहानि जि इन्डास्ट्रियाव बाहायनाय दै गुदुं बेखौ जों बाहायनाय नुनो मोना आरो बे जाहैनो माने ओ दैया गेब्रेंनायखो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ बिदिनो गोबां दंबावो जोंनाथ' आथिखाल मुगायाव गोबां बेफोरबादि इन्डासट्रि दंसैना बेयाव जों माने दैखौ बाहायो बेबायदिनो जों दैखौ गेब्रेंहोयो आरो
औ नों थां नंगौ
औ
आरो नोंथां जोंना गोबां ओ जि जोम सोमनाय दुगैसोमनाय मानि सायाव आ बेफोरबायदि आरिनिफ्रायबो माने जोंना गेब्रेङो आरो जोंना माखासे जे हा गिसिगानायानो मिथिंगायारि जाब्रथाय जेरै बांग्रिं मावनाय बेफोरजों हा गिसिखानायफोरा जोंना गोबां दैया गुबुंले जायोना नोंथां आरो जोंना माखासे जोंना कल खालारनिफ्राय ओंखारबोनाय लेथ्रा जे लेथ्राफोरखौ दैमा दैसाफोराव हगारनाय बेफोरावहाय माने जोंना गोबां ओ दैफ्रा लेथ्रा जायो आरो जोंना नुनो मोनसे माने टाउन आरिफोरावहाय जोंना दै दैमा दैसाफोर जोंना बांसिन बोहै हर फोरनाय नुनो मोनो नाला आरि बानायनानै माने जेसेबां माने लेथ्रा लेथ्रा दङ टाउनावहाय बेफोरखौ माने जोंना ओ बांसिन दैमायाव ओ हगार हरनानै दैया बांसिन गेब्रेनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ बेनि अनगाबो जों माने ओ औ दे बुंं।
औ। औ नोंथां जोंना आरो जोंना दै बाहागोआनो जोंना हा बाहागोनिख्रुइ बांसिनब्लाबो जोंना गोग्गो दैया जोंना अकल ओ स्नि पारसेन्टल' होननानै बुंजायो जोंना ना। नोंथां औ नोंसिनि फारसेल' गोग्गो दै नोंथां माखासेफोरा जोंना गेब्रोंनाय बा ओ ओ। खावसे गोग्गो खावसे गोग्गो नङै बुंनांगोन आरो जोंना। आरो नोंथां जोंना आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला दै गेब्रेंनायखौल' बुंङोबा जानाय नङा। जोंना बार गेब्रेंनायनि बागैबो बुंनांगोन जोंना। बार गेबेंनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ बार गेबेंनायाथ' जोंना ओ जोंनि जे मिथिंगानि बिफां लाइफां बेफोरखौबो जोंहा माने दानै दानै ओ बिफां लाइफां गैया खालामनानै माने बारखौ गेब्रेंहोनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगाबो जोंना जेरै ओ जेरै मैगं - थाइगं बेफ्राव होनाय माखासे मुलि ओ स्प्रेजों होनाय जि मुलि बेफोरजों माने बारा गेब्रेङो आरो। आरो बिनि अनगायैबो माखासे गेसाव गोफोन गारनाय जेराव मेरावनो गारसोमनानै दोननाय बेफारजों माने बारा गेब्रेनाय आरो बिनि अनगाबो माखासे इनदास्त्रि फोरनि ओ कलकारखानानि गाज्रि ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरजोंबो गेब्रें नायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो अबेबा हमनालानो जेरै ओ बाद टायार बानायग्रा औ कलकाखाना बेफोराव माने बांसिन बारा गेब्रें नायखौ नुनो। ओ बिनि अनगाबो थाव सोदांसालि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय नारजि गेस आरो इथा बानायनायनि जि गारजि उखुन्दै बेफोरनिफ्रायबो जों माने बारखौ गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङा ओरैनो बेनि अन गा मा मा ओ जाहोन थाबावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उ नोंथाङानो ओ बुंलांखाबायानोसै नोंथाङानो माखासे बार गेब्रें नायनि बागै बुंलांखाबायसै आरो जोंना बार गेब्रेंनाय होनोब्ला जोंना दानि जुगावथ' ओ गोबां मटर गारि ओंखारबाय बे मटर गारि सालायनायाव जे उखुन्दै ओंखारो बैनिफ्रायबो जोंना बारा गोबां गेब्रेंबावसै। आरो जोंना ओ जे ओ माखासे ओ गेसाव गोफोन गारनाय टाउन आ बेफोराव जोंना गोबां ओ मैगं थाइगं जानाय बा माबा मोनसे बुस्थु जानाय बैफोर आरिफोरनिखौ ओ माखासे लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोंना ओ जायगा फोराव माखासे जायगाफोराव गारो गारना दोनो बेफोर गारना दोननाय जायगाफोरनिफ्रायनो जोंना गोबां गेसाव गेसाव माने ओ केमिकेल बा ओम गाज्रि मुवाफोरनि मोनामनायफ्रा ओंखारनानै माने बारखौ गेब्रें होसै आरो जोंना बार गेब्रेनायाव जोंना माखासे गोबां ओ नोंथाङा बुंलाय बुंबाय जे मैगं थाइगंनिफ्राय ओ मेडिसिन होनायनिफ्राय गोबां रासायनारिक गेस गारजि ओंखारो बेफोर गेसफोरावबो जोंना बारखौ गुबुं होगासिनो नोंथां। उम बे बेफोरनि बागै गोबां दंबावो जों बुंनानै बुंख'नो हायाना नोंथां?
औ
औ ओमफाय नोंथां जोंना
औ औ दे बुंलाय नोंथाङा दे
ओ माने मिथिंगा गेब्रेंनाय ओ एबा आबहावा गेब्रेनाय होनना बुंङोबा माने जोंना जि हा गारजि जानाय बेखौबोथ' जों रायहांनो होनो हायोना नोंथां?
औ हायो नोंथां।
अ ओरैनो हाया माबोरै हाजों माजों गेब्रेंङो एखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हा गेब्रेंना होननानै बुङोब्ला जोंना नोंथां ओ जे जोंना जेरै बारखौ गेब्रोंहोनाय दैखौ गेब्रोंहोनाय थिग बेबायदिनो जोंना इन्डास्ट थ्रियाव माखासे ओंखारनाय मैला मैथा बैफोरखौहाय ओ गाज्रि बुस्थुफोर ओंखारनायफोरखौ जोंना हायाव गारोब्ला बा जोंना ओ माखासे मैगं थाइगंआव सारनाय मुलि बैफोर मुलिफोरा हायाव गोलैयोब्ला माने हाया गोबां लेथ्रा जायो आरो जोंना ओ माखासे बे ओ बायदिसिना दालाफोरखौ हायाव गारसोमनानै दोनोब्ला हाया गेब्रेंङो नोंथां।
औ बेनि अनगाबो जोंना जि ओ आथिखालनि मुगायाव बाहायनाय जे प्लास्टिक बेफोरखौबो हायाव गारसोननानै दोनो ना नोंथां औ। आरो बिनि अनगाबो जोंना माने ओ हाग्रा एबा अरनबारि सावनाय बेजोंबो जोंनि हाया गेब्रेङो ना नोंथां।
औ नोंथां।
आरो ओ बिनि अनगाबो माने आबाद फोथाराव आथिखालनि मुगायावथ' गोबां ओ बिदिनो रासायनारि मुलिफोर हासार माने बाहायनायखौ नुयो जेरै मोनसे आबाद फोथाराव आबाद मावनोबो जोंना माने रासायनारि हासार नोङाबानो जाया। बेनि थाखायनो जोंना माने हाया गेब्रेङो आरो जेरै हाग्रा थैनायनि होन। एसे हाग्रा जादोंबाबो जोंना माने बांसिनै बेखौ माने ओ खदालफोरजों सना लासिनो बा सिखाफोरजों एवालासिनो जोंना माने ओ डायरेक्टलि हाग्रा थैनायनि जि मुलि बेखौसो माने बाहायो आरो। जाहोनाव जोंनि माने हाया गेब्रेङो आरो हाया हासार गैयि जालांङो।
औ नोंगौ नोंथां। ओमफाय ओ ओमफाय नोंथां ओ
औ
जे जों आबहावा गेब्रेंनायनि बागै सावरायबाय नाथाय जोंना आबहावाखौ जे जोंना मोजांङै साफा लाखिनांगौ। बे ओ आबहावाखौ जोंना मोजांङै साफा ला बेखिनो थाखाय जे जों बिफां लाइफां गायो बा ओ माखासे ससेेल खामाय ससेल ओ साफा जानायनि थाखाय बा समाज मोजां जानायनि थाखाय जे ओ खामानिफोर मावो बै फोरखौ जोंना बिफां लाइफांखौ जोंना जे ओ गायनाया मोनसे सान थायो बे सानखौ नोंथांङा ओ फोरमायना होननो हागोन ना मा सानाव फालिनाय जायो।
ओ ओरैनोथ' जों दा जों माने आबहावा सानबा ओ ओरैनो जों फाइभजनखौ बुंनो हायो नोंथां।
औव नोंथां नंगौ बा जुनावनो जोंना ओ उम
औव दे बुं।
बा जु बा जुनावनो जोंना नोंथां बिफां लाइफां गायनानै ओ माखासे आबहावानि गेब्रेंनाय जेरै बार एबा नाय दै गुुंनाय बायदिफोरखौ माने ओ जोंना सोदांनो हायो आरो ना नोंथां।
औव औव
औउ ओ नोंथांजों आबहावानि बागै गोबां सावरायनानै गोबां गोयान मिथिनो हाबाय ओ समाबो जाबाय नोंथां बेनिखायनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथांना औव गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औव दे नोंथां।